हेलौ।
खलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो?
आं दा ओ जिरायनानै दं नोंथां। नोंथाङा?
औ-औ आंबो ओरैनो जिरना दं।
औ-औ-औ-औ ओ आं दा जाथ'वाखैनो जोंहा। औ। दा जों ओ दावबायनायनि सायाव सावरायगोनबा।
औ दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ-औ ओ
नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोदो ओ दावबाय माबायदि जायो दावबायनो माजों माजों जों दावबायनो हायो। खोनादोंना?
दे होनोबा ओं खोनादों नोंथां।
औ दे।
दावबायनायाथ' बयनिबो गोसोआव। जाखांफोयो नङा होमबा गोजोननाय मोनो दावबायनाय होनबा नङा होमबा?
उम।
जेरै से जायगानिफ्राय गुबुन जायगायाव थांनाय आरो
औ।
फिन्नायखौ बु फिन्नायखौ बुजायो नङा होमबा?
औ।
मानसिनि सुखु- दुखु सुखु दु खुआव थानाय। थ मानसिफोरा जेनेबा एरै बेरायनानै एसे गोजोननाय मो फैयो नङा होमबा गोसोआव।
औ-औ।
आरो जोङो बेरायनानै जेनेबा। दाबसे जायगा जोङो जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोबा जेनेबा बिसोरनि जानाय लोंनाय। थानाय गाननाय जोमनाय आरो बेस सोरनि बारहावा।
औ।
बिसिनि बाराया माबायदि जेनेबा बिसोरो बोरै माबायदि आब्रुथि आब्रुथि थायो।
औ
बेफोरखौ जों बेसोरनिफ्राय मिथिनो हायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
मानसि मानसिनो गोबां गियान आरो अनुभब मोनो नङा होमबा बेरायनानै।
औ
बेनि गेजेरजों मानसिनि गोसो फिसा जानो जायो गुबुन गुबुन मोनसेनि मोनसेजों सोलोंथि सोलोंथाइ जेनेबा सोलोंथाइ गोनांफोराबो एसे जेनेबा गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै सोलोंथाइ लानाय बेफोरदि
औ
जेनेबा जोङो दाबसे जायगायाव थांनानै लोगोफोरजों थाङोबाबो जोङो मेम'रिस मोनो नङा होमबा? खोनादोंना नोंथाङा? जेनेबा फट'फोर साफायनानै जों मोनसे जे मेम'रिस हिसाबै लाखिना दोननो हायो।
औ औ।
जेनेबा जोङो ट्रेनफोर जेनेबा जों ट्रेनफोरजों हान्थिबा जेरै जोंनियाथ' दा आसामाव हाजो हाजो खाथि नङा होमबा जायगाया। नङा होमबा नोंथां?
औ औ नंगौ।
एबा जोङो हाजोफोरखौ जोङो हाजोफोरनि सिनारिखौ जों नुलाङो आरो जोबोद मोजाङै गोजोननाय मोनो आरो गोसोफ्रा बेफोरखौ नुलांबा।
अ औ औ औ।
आरो जोङो जेनेबा बासफोरजोंबो थांनो हायो नङा होमबा।
औ
जेनेबा आरो फेमिलिजों थांङोबाथ' बांसिनानो पार्सनेल गारि नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ।
उम
औ जोङो बिदिनो दावबायनाय होनोब्ला जोङो ओ गोबां रोखोमनि गारि मटरजों दावबायनो हायो जेरै ओ जों थाबायनानैबो थांनो हायो जों साइ साइखेलजोंबो दावबायनो हायो जोङो ओ कार बाइक जोङो बास आरो ट्रेनजों फ्लाइट बेफोरजोंबो जों दावबायनो हायो आरो ना।
औ औ
औ ओमफाय जोङो जेरै आ फ्लाइटफोरजों बासफोरजों ट्रेनफोरजों दावबायबा जोङो आ गोबां रोखोमनि जोङो मोजां मोजां जायगा जों बे फोरखौ जोङो आ नुनो मोनलाङो आरो ना लामा लामा लामा औ ओ नोंथांनाव दावबायनायनि बागै माबाफोर एक्सपिरियेन्स ओ दं नामा?
आंनावथ' दासिम एक्सपिरियेन्स गैथ'वा नोंथां नोंथांव दंबा एसे फोरमायना होजागोन नामा।
औ ओ दावबायनो होनोब्ला नोंथाङा इदिनो पिकनिक ओ पिकनिक जाग्रा जायगाफोराव जेरै दारागाव सुक कि बेफोरबायदि सल'पारा बेफोराव नोंथाङा दावबायफेरबाय नामा?
आंथ' दावबायफेराखै नोंथां।
औ औ उम।
उम नोंथाङा बांसिनानो आ बाहेराव थांबाथाय बाहेराव बा न'निफ्राय गुबुन फारसेयाव माजों दावबायो नोंथाङा? साइकेलजों बाइकजों ना आइथिंजों ना गारिजों?
आंथ' दा जेनेबा बारा गोजानबो हान्थिनाय जाया जों दा न'नि जेनेबा स्कुटिजों एसे से हान्थिनाय जायो आरो।
औ औ उम। नोंथाङा जे स्कुटिजों जों दावबायनानै माबायदि मोनो?
गोसोफ्रा एसे गोजोननाय फैयो आरो नङा होमबा?
नोंथां औ जोङो स्कुतिजों दावबायबाबो जों एसे बारहावा जोङो फ्रेस जोङो गरम बोथ बोथोरफोराव जोङो स्कुटि गारिफोरजों दावबायबा एसे बारबो लानो हायो आरोना। एसे थान्दा नाङो देहाया।
आरो जों बाइकफोरजों ट्रेभेल खालामबाथ' लोगोफोरजों थांबा एसे फुरथिया बारा जायो नङा होमबा?
औ नंगौ ओ नोंथाङा होमबा नोंथाङा लोगोफोरजों ओ दावबायखांफेरबाय नामा माबेयावबा जायगाफोराव?
आंथ' दासिम लोगोफोरजों थांफेरनाय जायाखै नोंथां।
औ उम। उम दावबायनाय होनोब्ला जोङो ओ जोबोर इन्ट्रेस्ट जायो आरोना। जों मानोना जों ओ नुबाय थानाय जायगानिफ्राय जोङो गुबुन मोनसे जायगायाव थांनानै जों मानो मानो होनब्ला ओ गोबां ओ गोदान गोदान जायगा जोङो जायगाफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ।
बिफां लाइफां बायदिसिना
आरो जों गोदान सुबुं लोगो मोनहैयो नङा होमबा बेसोरनि बिसोरनि राय रायलायनाय रावा बेलेग बेफोरखौ जोङो एसे एसेबाबो मिथिहैनो हायो नङा होमबा थांनानै नायोबा।
औ नंगौ। बिदिनो जोङो ट्रेनफोरजों दावबायब्लाबो जोङो गोबां रोखोमनि मानसि लोगो मोनलाङो जेरै
औ औ।
ओ बर' मुस्लिम बेफोरबायदि। इंलिस हिन्दि गोबां गोबां रोखोमनि जोङो रायलायग्रा जोङो लोगो मोनलाङो जोङो। गावनि ओ पार्सनेल बाथ्राफोरखौ जों सेयार खालामलायनानै जोङो गोबां मोजां जां मोनलाङो आरोना ओ हान्थिलायनाय समाव औ। औ। आरो जोङो दावबायनाय समाव गोबां ओ ओ दस्रा दस्रा जिनिस जोङो जाग्रा मुवा बेसादफोरखौबो जों जालांनो हायो दावबायनाय सम फोराव औ। आरो जोङो ओ बिरखंजों दावबायनाय होनोब्ला जोङोथ' जोबोद मोजां नाङो आरोना बिदि फ्लाइटफोरजों जों दावबायनो मोनोब्ला। नोंथाङा माफोर सोंनो गोनां बाथ्रा दं नामा दावबायनायनि सोमोन्दै आंनाव सोंनो हागोन।
नोंथाङा दासिम लोगोफोरजों दावबायफेरगोन ना फेराखै नोंथां?
आंथ' लोगोफोरजों गोबां दावबायफेरबाय आरो गोबां गोजान गोजान जायगायावबो आं दावबायफेरनो मोनदों आरोना।
नोंथाङा दा मोनसे जेनेबा एसे गोजाननि जेनेबा अबे जायगायाव बेरायनाय बेफोरनि बे मोनसे जायगानि बागै लानानै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ-औ फोरमायनो हागोन ‌। ओ आङो लोगोफोरजोंहाय ओ बिदिनो दारागाव सु गि बेफोराव जों बेरायहैदों आरोना जों गरम बोथ थोरनि दिनाव जोङो बांद्राय गरम मोननायनि जाहोनाव जोङो ओ गोसोफोरखौ जोङो फ्रेस खालामनो एबा गोजोननाय लानो थाखाय जोङो बिदिनो ओ दारागाव बेबायदि सुकि बेफोरबायदि ओ उम जायगाफोराव जोङो गोसोखौ गोजोननाय लानो थाखाय बेरायहैनाय जायो आरोना जोङो। बांसिनानो ओ बाइकजों जोङो दावबायहैनाय जायो। ओ बेयाव थांनानै जोङो ओ हाजोनिफ्राय बोहैग्लायनाय दै बेफोरखौ ओ नुनानै ओ गोबां ओ सुबुं गुबुन - गुबुन जा सुबुंफोरखो जोङो रंजानाय दुगैनाय बायदिसिना जों रंजानायखौ नुनानै जोङो गावबो जों गोजोननाय लानो हायो आरो ना।
औ-औ।
ओ जों जेरै दारागाव बेफोराव थांबाथाय जोङो ओ हाजोनिफ्राय ओ दै बाग्लायबोनाय बेफोराव जोङो दुगैनानै जोङो थान्दा गरमनि दिनाव जोङो थान्दा लानो हायो। गोसोखौ जोङो फ्रेस खालामनो हायो आरो ना।
ओं।
ओ जोङो ओ गोसो एबा ऐ न' सिङाव थाना जों गोसोफोरा जे बोरैबा उसु जालायबाय थायोना? बेफोरबायदि समाव जोङो ओ बेरायहैनांगौ आरोना बेरायहैनानै जोङो गोसोफोर खौ ओ गोजोननाय लानो हायो। नङा ओमबा नोंथां। औ ओम।
आरो आङो जे ओ फ्लाइट एबा फ्लाइटजोंबो आं दावबायफेरबाय। फ्लायदजों बाजों बिदिनो आसामनिफ्राय जों हायद्राबादालासेै जों फ्लाइटजों दावबायनाय जादोंमोन। ओम बे आंनि फार्स्ट ओ दावबायनायमोन आरोना फ्लाइटजों।
ओ।
ओम। फार्स्ट समावहाय जोङो ओ फ्लाइटजों बिरखांनाय समाव आं जोबोर गिनाय मोनदोंमोन आरो ना। माबायदि जागोन-जागोन होननानै ओ बिदिनो।
न'आ मोन्थों।
औ-औ फार्स्ट टाइमाव आं गिदिंमोन आरोना ओमफाय गोजौनि फ्राय हा दंफां बेफोरखौ दैमा दैसा बेफोरखौ ओ बोरैबा नुहुरदोंमोन आरो ना गोजौनिफ्राय आं। जोबोद गिनाय फैदोंमोन औ-औ आरो आङो गोबां ओ लोगोबो लोगो मोनलांदोंमोन बेयावनो आं सानै लोगो मोनलांदोंमोन जोबोर मोजांमोन।
औ।
आं आं गावनि पार्सनेल बाथ्राबो बेनो सेयार खालामदोंमोन आं माबेयाव थायो आं माबेयाव थांगोन। मा खालामहैगोन आं बेजों सेयार खालामदोंमोन। आरो बेबो आंनो गावनि बागै आंनो फोरमायदोंमोन आरोना। बियो आंखौ हेल्प खालामदोंमोन आरो आंबो बेखौ हेल्प खालामदोंमोन आरो।
औ-औ ओमफाय नोंथाङा हजोंहाय मोनहैनानै मा मा नुनाय बेखौ एसे खोन्थाना होनो हागोन नामा ससेबाबो।
औ हायद्राबादाव आं थांनानै आं गोबां जायगा दावबायहैदोंमोन। ओरैनो ओ जेरै शपिं महल बायदिसिना जायगायाव आं दावबायहैदों। आरो औ आं सासे लोगोबो दंफायोमोन आरोना।
औ।
उ दावबायहैनो होनोब्ला जों आङो बिदि दावबायहैनो होनना थाङाखैमोन आङो गावनि ओ माने मादारनि फंबाय आं बेनाव ओरैनो बेरायनो थांदोंमोन आरो।
ओ औ।
औ।
बिदिबा नोंथां टाइमाबो जोंना जाया जाबाय नङा होमबा।
औ नोंथां।
आं मिथियैखौ जेनेबा नोंथाङा गाव नों एक्सपिरियेन्स मोननायखौ आंनो फोरमायनानै थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ आंबो आंनि गावनि पार्सनेल बाथ्राखौ फोरमायनानै आं गोजोननाय थाबाय आरोना गावनि एक्सपिरियेन्सखौ।
औ गोजोन्थों नोंथां।
औ गोे